औ खोनादों।
औ। नोंथांजों आं बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां फ्रि आङो सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला सावरायनो हागोन।
औ दे।
बिदिब्ला बैसागुफो आं जागायजेनसै नङा होम बा नोंथां? औ। बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो बिनि बिखय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव बा गोजोनथाव फोरबो होनना बुंनाय जायो दा बैसागुआव दा जोङो बैसाग गुनि से थारिखआव जों मोसौ थुखैनाय जाया होमबा?
बैसागुनि से थारिखाव नङा नामा नोंथां? बैसागुनि बैसागुनि सानसे सिगां।
औ बैसागुनि सानसे सिगां मोसौखौ जों लाव फान्थाव बायदिसिना बाहायनानै जों मोसौ थुखैनाय जायो नोङा होनबा? आरो बैसागुनि से थारिखाव जों निजिनि गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमनाय जायो।
औ।
ओमफाय थारिखनिफ्राय जों बैसागुखौ मोसानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा जों बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जों जोंनि निजेनि बर' हारिनि गोमो-गोथां बाथ' गांनि गोमो आरो गोजा फास्रा ला नानै जों मोसानाय जायो। नोङा होमबा नोंथां? औ दा नोंथांमोननिखै मोसानाया सानबेसे मोसानाय जायो बा बैसागुखौ सानबेसे फालिनाय जायो नोंथाङा एसे सावरायनानै होदो दे।
जोंनिथिंथ' बैसागुखौ सानथाम सानब्रैया फालिनाय जायो।
सानब्रैखौ फालियो जोंनिथिं जिहेथु बैसागुनि सानसे सिगाङाव जोंना मोसौ मोसौ थुखैबाय संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो। मोसौ थुखैनायाव लाव फान्थाव बिदिजों मोसौखौ थुखैयो थुखैखांनानै खुबैयो बेनि उनाव जोङो गोखा गोखै संनानै अमा बेदर
औ औ नंगौ नोंथां
बेनि अखानायै एसे बैसागुखालि जों गेदेरा उन्दैखौ खुलुमनानै सनमान लायो
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो नै बैसागोनिफाय जोङो फुङावनो जाखां लोंखां ओंखारनानै गानफब जोमफब ओंखारनानै जों बैसागु रंजानो ओंखारो गामिनि बयबो सेंग्रा सिख्ला जमा गासिबो ओंखारनानै जोङो नै बैसागुनिफाय खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सिख्लाफ्रा दखना गोमो जोंनि दखना बिदन
औ औ
बोला ब्लाउस गोजा फालि गोजा लानानै जों रंजानो ओंखारो बिदिनो सेंग्रा हौवासाफोराबो सेंग्राफोराबो गामसा गानो गस्ला गुफुर गानो आरो बिदिनो आरनाइ गस्ला गाननानै गोदोनायाव आरनाइ लानानै बिदिनो बैसागु रंजानो ओंखारो बिदिनो जोङो जोङो गो थ जोंनि गामियाथ बिदिनो गुबुन गामियाव थाङा जों जोंनि गामियानो जोंना गामिया गिदिरबो नालाय जों जोंनि गामियावनो रंजायो बिदिनो सानब्रैयाथ नांखागौ जायो जिहेथु गामि गिदिर नालाय
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो सानब्रैया खाम सिफुं सेरजा जथा जोंनि बरनि दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै बिदिनो खुगा मेथाइ रोजाबनानै रंजासिगोन बेनि उनाव जोङो बैसागु मोसानानै जि मोनदों थाइसे थायनै रां माइरं बेफोर बेफोरखौ माइरंखौ जोङो खावसे लाखियो खावसे फानो बेनिफ्राय बे मोस सानानै मोननाय रांजों जोङो लावखार ओंखाम जायो गासिबो गथ गथाइ जेस सेबां जों बैसागु रंजानो ओंखारदोंमोन जमा जानानै बोसोराव खनसेल नालाय दा नों नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै एसे फोरमायबा मोजां जागौमोन
औ नोंथां दा जोंनिथिंबो बेबायदिनो आरो नेमखान्थियाथ जोंनिखौबो जोंनिखौबो सानथाम ना सानब्रै सानब्रै मोसानाय जायो आरो जों जों जिहेतु जोंनियाव नखर फोराबो जोबोद गोबां दङ बेनिखायनो सानब्रैखौ मोसानाय जा
सानब्रैखौ मोजाङै दा लावखार ओंखामखौबो थाबनो जानाय जायो आरो मानो होनब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव गथफोराबो। गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थायैनाय दं नालाय बेनिखायनो माने लायखर ओंखामखौ थाबनो जानाय। जायो आरो नोंथां दा बैसागु फोरबो बुङोब्ला बैसागु बिदायनि थाखायबो जोंना मोसानो। सोलोंनाय जायो आरो नोंथां अ जिहेथु बैसागु फोरबो। औ मोसायो आरो बैसागु बिदाय जायोब्लाबो माने। बादायलायनाय बाहाय बादायलायनायखौ बादायलायो आरो दा जोंना बैसागु बैसागु बिदायाव बादायलायनाय होनोब्ला। गोबां रोखोमनि बादायलायनाय फैयो दा बिहामजो हानजा बा बुरि हानजाफोरनिनि दिरुं बोलायनाय बोरायफोरनि दिरुं बोनाय बिदिनो जोलुर गेलेनाय गोबां रोखोमनि बास केटबल भलिबल बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि बादायलायनाय होयो आरो बैसागु बिदायाव बिनिफ्राय बैसागु बिदैआवथ' जोंनाव। मेथाइ खननाय मेथाइ रोजाबनाय। बा सिफुंनि सिफुं सुनाय। सेरजा दामनाय खाम दामनायनि गोबां रोखोमनि बादायलायनाय फैयो आरो। बेयाव बाहागो लानो हायो आरो बेयाव बाहागो लायो। औ औ औ दा बेयाव बादायलायोब्ला नों बान्थाबो मोननो हागोन। सेथि नैथि थामथि थायो दा नों सेथिखौ मोननो हायोब्ला नों जोबोद मोजां आरोना।
औ
औ बेनिखायनो बैसागुफोरखौ फोरबोखौ फैयोब्ला जोबोद जों मोजांबो मोनो आरो। मिनि खुसि रंजा बाजा रंजानोबो हायो।
औ नंगौ बैसागुआथ' जोंनि आबुंफोर फोरबो जाहैबाय नालाय।
औ औ नोंगौ।
दा नोंथांमोननि औ नोंथाङा बुं
औ दा जोंनिथिं बैसागु फोरबो होनोब्ला बेनो औ नोंथां खोनादों।
औ दे बुं।
औ दा बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जोंनिखै बैसागु जायोब्ला। जौ जौ खाजि बायदिसिनाबो जानाय जायो।
औ
औ मोसा मोसा एसे लानाय जायो आरो गोदोनि जिहेतु नेमखान्थि दंखायो आबै आबौनि। जौखौ
औ
औ बेनिखायनो बैसागु फोरबो फयोब्ला बेनि थाखाय मोजां। मोजां आरो जौ सेरेबबो लोङो गासैबो। रंजा खुसि मिनि खुसि मोसाबोनानै। थानोबो हायो।
औ
औ बिनि थाखाय बैसागु फोरबोखौ मोजां मोनो आरो दा बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' बयबो गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो रंजानो लुुबैयो, नङा होमब्ला? जोंनाव फैनानै जोंनि मोसानाय बा गाननाय जोमनायखौ नायनो नायफैनो
औ
बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ गुबुन हारिफोराथ' जोबोद मोजां मोनो नालाय। औ बैसागु होनोब्ला बेनो आरो। बेखौनो मोजां मोनो आरो बैसागु फोरबो होनोब्ला बिनि थाखायनो आरो।
दा होमब्ला नोंथांमोननिथिं बैसागु बिदायफोर फोरबोखौ फालिनाय जायोना जाया?
जोंनिथिंबो बिदाय फोरबोखौबो फालिनाय जायो जानाया। बिदिनो बैसाग बिदाय फोरबोखौ जों बैसागोनि बैसाग मासनि लास्त
औ औ
बैसाग मारासनि लास्ट बैसाग मोसनि बिदिनो नैजिदाइन मा अबेबा बोसोराव नैजिथाम नैजिब्रै नैजिबा बिदियाव लायो। अबेबा बोसोराव बिदिनो नैजिदाइन नैजिगु थामजि बिदिसिम लानाय जायो आरोखि। जखि जोंनिया बेनिफ्राय बैसागु बिदाय फोरबोआव बिदिनो रं जोंनाबो बिदिनो बादायलायनाय लाबोयो। मोसानाय मोसानाय मेथाइ खननाय खाम दामनाय सेरजा हनाय सिफुं सुनाय बिनो सेंग्रा सिख्ला हान्जा बोराय बुरि हान्जा बादायलांनाया बादायलायनाया जोंनिया साननै जायो साननै सानथाम जायो।
औ
थाम जायो जोंनिथिं सानथामानो जायो बैसागु बिदाय फोरबोआ बादायलायनाया। सानथाम जायो बेनिफ्राय लास्ट खालिनियाव जोंना सानावब सानसिमा लासखालिनि सानसिमा जोंना बादायलायनाय जायो। बेनि उनाव लास्ट खालिनि मोनायाव जोंना बिदिनो देंखोगिरिफोर जोंनि बर'निनो बिथांमोनखौ लाबोनाय जायो औ औ। एसे रंजा होनो थाखाय जिहेथु गासिबो रंजानो लुुबैयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ
दा होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय। बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां नोंथांखौ लोगो मोननानैबो गोजोननाय थाबाय। औ दे गोजोन्थों।